नोंथां
हेल' औ नोंथां मा खालामसिनो दं दालाय?
हेल' खोनादों ना?
अ नोंथां ओं खोनादों नोंथां। हेल'।
मा खालामगासिनो दं?
अ नोंथा आं ओरैनो जिरायनानै दं।
ओ नोंथांमोननि जों
मा होनदों नोंथां अ जोंनिजों गायगासिनो नोंथां।
जों माइ गायनो जाथ'वाखै ना मा होन्दों? खोनायाखै मा होनदों?
अ गायगासिनो नोंथां जोंनिजों अ हेलौ।
औ औ औ बुंलाय औ बुंलाय।
औ जोंनिजों गायगासिनो होनदों नोंथां।
औ।
खोनादों ना?
औ औ नोंस्रालाय गायोना गाया?
जोंहा गायो नोंथां।
ओ मा मा गाय मा मा माइ गायो?
ओ जोंहा बिदिनो जोसा माइब्रा इनिफ्राय रन्जित इदिनो मायबा मायाबि माइ गायो नोंथां।
औ माइबा माइबि माने मा मायबा माइबि गायो गायोमोन नामा नोंथाङा?
हागोन नोंथां नाथाय खायसे खायसे बायदिनि नामखौ बारा मोजां मिथिस'व ना।
औ औ औ।
ओं।
उम दिनै नोंथांमोना गायदों ना गायाखै?
जोंहा गायथ'वाखै दिनैहाय जोंहा थाम सा साननि उनावसो गायगोन नोंथां।
औ।
उम।
नोंथांलाहा ओ माइखौलाय उम मा होनो हाजिरा होयो ना थिखा होयो?
जोंहा नोंथां हाजिरासो होयो।
औ नोंसिनिजों हाजिरानि बेसेनाालाय बेसेबां?
जोंजोंहाय ओ थामजि रोजा नोंथां।
मा होनदों मोजां खोनायाखै?
हेलौ
हेलौ
अ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
हेलौ।
औ नोंथां खोनादोंना खोनायाखै?
औ औ खोनादों दासो खोनादों।
औ जोंनिजों नेटनि एसे खमि जादों नोंथां।
औ आं नोंथांनियाव फंनैसो खोथासो सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंनो एसे?
देस नोंथां सोंजागोन दे।
औ नोंथाङालाय आसारफोर बानायनो रोंगौ ना रोङा?
आङो रोंगौ रोंनाया।
ओ जेनेबा मा मा आसार बानायो बोरै बानायो एसे गोलावै फोरमायना होनो हानायबा एसे मोजां मोनगौमोन जाहाथे उनफोराव आंबो माब्लाबा समाव बानायनो हायो खोमा।
औ नोंथां औ।
गोलावै फोरमायना होलाय नोंथां।
अ नोंथां गिबियावनो आङो थाइजौनिखौ खोन्थानोसै खोमा नोंथां
औ दे दे
अ माने नोंथां जोङो थाइजौ आसारा बानायनोबाथाय गिबियावनो थाइजौखौ नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ
अ ओमफ्राय थाइजौ थाइनाय बोथोराव आरोना नोंथां
औ
अ थाइजौ थाइनाय बोथोराव जोङो थाइजौआ एसे माने बिबार बारनानै एसे फिथाइया फिथाइ थायनानै एसे देरा होनोमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ मा होनो बादालि रायै समायाव
औ औ दे बुंलाय
अ बे समायाव जोङो थाइजौखौ हानना लाग्रोनांगोन नोंथां।
औ
ओ आरामसे थाइजौखौ हाननानै सुग्रोना लानांगोन नोंथां।
औ औ
सुनानै हानांगोन हानानै उम नोंथां हानानै बिखौ जोङो सान्दुङाव गावनि दैया रानजासे माने सान्दुंआव फोरानगोन आरो जों नोंथां इखो।
औ।
उम खायसे बायदिया रुयोबो हाखावनानै माने आं रुवा आरोना नोंथां।
औ।
आङो डाइरेक्ट हानानै सान्दुंआव इदिनो सान नै बा सानथामसो फोरानगोन आरो।
उम।
फोराननानै गावनि आथाया जोब्बाथाय बियाव औ नोङो नांगो मुवाफोरखो जेरै जिरा मस्ला। इफोरबायदिफोरखौ बाललौ नों बाललौ होनो गोसोबा बाललौबो होजागोन।
औ।
आरो नोङो गुबुन गुबुन इदिनो जिराफोरखौबो जेनेबा हा गरम जि गरम मस्ला इफोरबायदि होनो गोसोबाबो नों होजागोन आरो ना नोंथां।
औ औ।
अ' इदि होनानै बिखौ माने थाव ओ सारायखौ गुदुं खालामनानै सारायाव इसे एवदबनानै माने इनि मोदोमनाया जाहाथे जेनेबा गोसारनाय बायदि आरोना नोंथां।
औ औ औ।
ओमफाय इदिनो इखो इसे उम एवना लानानै बेखौ माने देगोन आरो ना।
औ।
जों बेखौ देनानै नोङो ग्रेन्दारफोराव होबाय बा थबसिफोराव देबाय।
औ।
देनानै ओमफाय बे बे सारायावनो थावखौबो गुदुं खालामखाबाय। थावखौ गुदुं खालामनानै थावा गुसु जाबाथाय ओमफाय बे आसार जेनेबा थाइजौखो सान्दुङाव होनाय फोरान्नायखौ माने माबाबाय आरो सारायाव थावआव लगायबाय लगायनानै जि जिरा मस्ला फोरखोबो इदिनो लगायफाजोब्बाय।
उम
ओमफाय लगायनानै नोङो आरामसे बयामाव सोनानै दोननानै बिदिनो सान्नै सानथामसो फोरानबाय थाबाय आरो नोंथां माने बयामनि ख फाखौ खुलिना होनानै।
ओ माने बयाम माने नोंथां ग्लासनि बयाम ना ना प्लास्टिकनि बयाम। बबे मोनसेयाव दोनबा माने मोजांसिन जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा एसे आंनो।
औ हागोन नोंथां माने जोङो ग्लासनि बयामाव दोनबा बांसिन मोजां जायो आरोना नोंथां। माने जोङो ग्लासनि बयामाव दोनबा गोबाव सम जाजागोन आरो। नोंथां ओमफ्राय आरो प्लास्टिकनियाव दोनबाथाय बांद्राय बिदिनो गोबाव सम जाजानाय नोङामोन ना बियो गोखै नालाय गोखैया बे प्लास थिकनि माबाखौ बोजुबो नोंथां।
औ
ओं उमखायनो माने बांसिन ग्लासाव दोननाया मोजां जायो आरो माने गोबाव सम जाजायो। उम नोंथाङालाय मा मा आसार जानानै मोजां मोनो।
आंथ' आसार बुङोब्लाथ' गासै आसारखौनो मोजां मोनो।
औ
ओ बिब्दि माने जेबो फाराग गैया माने जि सारा माने गोथाव जायो बेखौनो मोजां मोनो आरो
औ नोंथां नोंथाङा
बेखिनियानो होनामा आसार बानायनाय जेरैहाय आइदियाफोरा माने बेफोरबायाददि बानायबा गोथाव जायो आरोखि ना
अ बिदि जेनेबा आं खालामनायाव आं बिदि खालामो आरो गुबुनफोरा गुबुन गुबुन आइडिया एसे खालामो नोंथां
औ
उ औ नोंथां उ
दा दि दाथ' बोथोरा बोरैहाय नोंसोरनिथिंजायलाय गोरोम गरम ना थान्दा
जोंनिथाय जोंनिथिंथ' गरमानो बिदिनो सानदुंङाबो गोसो थारना नोंथां। ओखायनो
नोंथांमोननिजोंहाय ओरैहाय जेनेबा बेरायथावथाव जायगाफोर दंना गैया
बेरायथावथाव जायगायाथ' दं नोंथां जोंनिजोंहाय
अ ओरैनो मा मा जायागा होदों खा खाथि हानला नोंसनजाय जेरैहाय बेरायहैनो हानाय बायदि मोजां जायगा बार नां थांनाय दैमा थानाय बायदि बेफोरबायदि मा मा दं एसे फोरमायना होदो नोंथां
ओ नोंथां जोंनि खिन्थ' बिदि होनोबा ओजों साइदजों दारागाव दं सु कि दं बेनिफ्राय दैजिमा दं
औ
एनिहराय बिदिनो सरलपाराफोर
औ
बिदि बगामाथिफोर इदिफोर दं आरो नोंथां
औ
ओं
नोंथाङा नोंथाङा दासान्दि बेरायहैदोनाा हैथ'वाखै ना न'आवनो दं?
आङो दासान्दि बेरायहैथ'वाखै नोंथां। न'आवनो दं ओ- जेब्ला माइ गायनायफोरा जोबस्रांजोबो अब्लासो बेरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ जायगाफोरा मोजांना एसे बेरायथावथाव जायागा ना?
औ जायगाफोरा मोजां नोंथां बेयाव दैमा दैमानि बिफां लाइफांनि साखाथियाव जिरायनानै
गोजोनै जा जाहैनो हायो आरो नोंथां जाग्रा मुवाफोर लांनानै।
औ
उ- गोसोखौ सान्थि मोनो आरो नोंथां।
जेरैहाय मिथिंगानि बारहावाफोरखौ मोनजायो आर ना। गोग्गो ओ- गोग्गो गोथां। जेरैहाय बेफोरबादिनो दैमा दैसानि जिथु गुबुंले बारहावा गैया आरोखि ना?
औ मोजाङै नों गोसोआ सान थि मोनहैयो आरो नोंथां बेफोरबायदि जायगायाव जुदि जहैनानै नों थानो हायोबा।
दे होमबा नोंथां दिनै दोनथ'नोसै नामा समाबो जाबाय माब्लाबा सम मोनबाथाय एसे रायलायफिननोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे दे होमबा दे।
दे नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ नोंथां आंबो औ दे नोंथां।
औ दे दे।